औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनि बर' हारिनि फोरबोनि बागै?
औ जायखि जेनेबा जोंनि बर' हारिनि जायखिजाया फोरबो आरो ना बेफोरबायदि
जोंनि बर' हारियाव जों मा नुनो मोनो बैसागु फालिनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय जों मागो दमासि बायदिसिना फालिनाय नुनो मोनो आरो ना, बे जोंहा बेव बाय सिगां बैसागो बैसागु बैसागो फालिनायनि बागै आं फंनैसो बुंग्रोनि, बेवहाय बैसागो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ मा मा होनो? माबानि एप्रिल मान्थनि जिबानिफ्राय स्टार्ट जानानै जागायनानै बियो माबासिमहालागै मेनि मे मासनि जिबासिमहालागै थाहैयो आरोना बेवहाय जोंहा मा होनो? अ फार्टावहाय सिगाङावहाय जोंहा म मा होनो बेखौहाय मोसौ बैसागो जायो आरो ना जायनाखि बेवहाय मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो। फैनानै बायदिसिना गाब बिदि फुननाय जायो माला गानहोनाय जायो‌। ओमफ्राय आरो बेनि उनावहाय न' बांफ्राव जेनेबा एबा लाव फान्थाव बायदिसिना बेफोरबायदिखौ खानानै दोननाय जायो आरोना आलायनाय जायो आरोना ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय मा नुबावो जोङो? रंजानाय बा जानाय मोसानाय मुसुरनाय जायनाखि मा होनो मोसानायजों लोगोसे रंजानायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो। ओमफफ्राय आरो बिनि अनगायैबो मानसिफोरखौ जोङो गामि गफा जेनेबा मा होनो? न' बां न' न' थांनानै मागिनाय बेफोरबायदि खौ नुनो मोनो आरो ना बैसागु बोथोरावहाय। ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मागो मागो मागोआ जाहैबाय जायनाखि मा होनो? बेखौहाय जानुवारि दानावहाय जायो आरोना बियो। जानुवारि दानावहाय जानानै जायो बियो माबानिबो जानुवारि जिबा जिबानिफ्राय जायो, बेवहाय मा जायो? सिगां जागायनाय समावहाय जोङो सिथाव एन्थाब फिथा बायदिसिनाफोरखौ जानाय नुयो आरो ना बेफोरबायदिखौ नुनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जानानै रंजानाय बाजानायखौ नुयो आरो ना जोङो ओ देलाय दानिया नोंथाङा फंनैसो बुंलाय जोंनि
दा जेनेबा जोंना जायबा जोंना बैसागो होननानै बुङोबा जोंनिया से थियाव मोसौनि फैग्रोयो बेनि उनाव मानसि जायबा फार्स्ट बेयाव मानसिफोरा ओ देरसिनफोरा जायबा उन्दैफोरा देरसिनखौ खुलुमो बेफोरबायदि बेखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
ओमफ्राय बेनि बेनि सानसे उनाव आरो मानसिफोरा जायबा गथ' गथ' गथायफोर थायोना बेफोरो जोङो ओ न' न' मोसा सानो थांनायखो नुनो मोनो आरो सेंग्रा सिख्लाफोराबो गावसोरो आलादा आलादा जमा जमा जानानै मोसानो थांनायखो जों नुनो मोनो आरो बिदि बेनो जोङो ओ जायबा बैसागुआव ना बै सेथि दिनखालि ओ बायदिसिना जोङो हाग्रा बंग्रानि मैगं खाबथिंनानै
उम
ओ जायबा जोङो सेजौ से खानानै जायोना बेफोरखौ
औ
औ जों बेखो जायो थांथिंनानै ओमफ्राय ए जायबा जायबा बुरैफोर थायोना बिसोरथ' मोसानो थांफानो हाया सेंग्रा सिख्लाफोरजों बिसोरखो जोङो मागिनो थांनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि
औ
आरो बिनि उनाव जोंनिया फैयो ओ कति कतिगासा सावनाय ओ जायबा बा फोथारफोराव साथि होयो ना बेफोरबायदि बिनि ओ बिनि उनाव थानानै जोंहा फैयो आरो ओ जायबा मागो
उम
मागो मागो दानावथ' जोङो बयबो ओ बिखौ मा बुङो जोङो मथं ओ खायसेया बुङो बेलागुर बेफोरबायदिनो आरोना बयनिबो ओनसोलाव आलादा आलादा बुंनायफोरा उम जानो हागो नोंसोरनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मायबा बेलेग राव बुंनोबो जानो हागो दाथ' जोंनिया बेफोरबायदि सोरबायाबा मथं बुङो सोरबायायाबा भेलागुर बुङो बेखो जोङो बानायो आरोना गामि ओनसोलाव बयबो टाइम
औ
आरो गासैबो न'खर न'खर जोंनिया फिथा सावो जे ओ जेनेबा थावनि ओ ओमफ्राय ओ एन्थाब होननानै बुङो आरो
औ
एबा लावदुम बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि खायसेया बायदि बायदि बानायो आरोना नोंथांमोना नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव माबाफोर मिथिगौबा फोरमायनो हर
अ मागोनि सायाव ना?
औ औ।
मागोआवथ' जोंहा मा नुयो ज' ज' ओ मागोनि सेथि दानखालि सेथि दिनखालि जोङो गुबुन गामि लायै गामि आर ना बेवहाय मा होनो बेदर जानाय अमा लानजाय जानाय औ अमा लान्जाय जानाय मा जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो ना जोङो बेजों जानायजों लोगोसे जौ लोंनाय मानाय बेफोरखौबो नुनाय जायो आरोना ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो ओ बे समावथ' जोङो मिथिखायो बयबो बयहाबो फिथा फिथा सिथाव बायदिसिना बानायनाय जायो। अब्ला जों मा नुनो मोनो ओ न'खरनि जेनेबा आलासिफोरा फैनाय गुबुननियाव गुबुननियाव थांलाय माने बेबायदि थांलाय फैलाय खालामनानै ओ जेनेबा ओ समाजावहाय खाथि सोमोन्दो थालायनाय बेफोरबायदिखौ बारायहोनाय नुनो मोनो आरो ना बेफोरबायदिजोंनो उम बारायहोनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जेब्लानाखि बे अमाखौ फु बुथारनाय जायो अब्ला मा होनो' ओम न न'खर नं खर गामिसेयैनो आरो ना न'खर न'खर बेबायदि राननाय हाबाफारि बेदर राननाय हाबाफारि बेफोरबायदिखौ नुनाय जायो आरो ज' रायजोयैनो आरो ओमफ्राय आरो बेनि उनाव अगायबो जोंहा मा मा फोरबो दंबावो होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ जों मा नुनो मोनो हाल जांख्रा होननाय मोनसे
औ।
माबा दं आरोना ओ फोरबोआनो होनजायो जेनेबा बे दङ बेवहायबो जेब्लानाखि मा होनो दाथ' जोंहा बयबो मिथिखायो होमबा दै ज्लां बोथोर फैबाय गायनाय फुनायनि सम। बयबो गायनाय फुनायाव बेस्थ' जानानै थायो। बयबो माइ गायो। बेबायदिनो मा होनो ओ दानि दानि दिनावहाय बेखौ खम नुसै खिन्थु गोदोनि गोदोनि समावहाय बियो मा होनो मोनसे एंगार जानो हाथावै मोनसे फोरबो होननानै लाजायोमोन आरो ना ओ जेब्लानाखि खि मा होनो सासे न'खरनि जेनेबा सासे न'खरावहाय ओ माइ गायनाय फुनाया जोबस्रांजोब्बाय जेनेबा गायनाया माइ गायनाया जोबस्रांजोब्बाय अब्ला बे जेनेबा हाल जांख्रा होननायखौ खुंनाय जायोमोन आरो ना जायनाखि बेयावहाय मा होनो मावनाय दांनाय खस्थ' खालामनाया बे मा होनो जोबथ'बाय दसे। जेनेबा जोबथबाय होननानै बेवहाय मा होनो जानाय लोंनाय बेफोरबायदि सोलियो आरोना गिदिर नङाबाबो फिसा फिसौ बेफोरबायदि गामियाव सोलिनाय नुनो मोनोमोन आरो। नुनो मोननाय जायोमोन आरो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जों मा बुंनो हाबावो बे माइ गायनायनि बेलायावनो जोङो मा होनो ओ जेनेबा सावरि होननाय मोनसे खोथा दंबावोमोन आरो ना बे सावरि होननाय खौबो जों नुयो औ आजिखालि बेबो मा होनो गोमालांबाय। बबेबा बबेबा गामियाव दं खोमा दासिमबो खिन्थु जोंनि जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि खौ नुला आरो ना मानो होनबा गोमालांबाय बेफोरो। दानि जुगावथ' बयबो माइ गायनाय जायोब्ला हाजिरा हिस होनानैसो गायनाय नुनो मोनो। खिन्थु गोदोनि समावहाय जेनेब ओ सिगांनि समावहाय मा जायोमोन ओ बै बयनि जेनेबा न'खरनि साफा साफा मानसिया बैनाव थांलाय बेनाव थांलाय मा होनदों फाला बदल आरो ना गायनाय फुनायावहाय मा होनो ज' ज' थांनानै जेनेबा हेफाजाब होलायनाय बेबायदि खालाम नाय नुयोमोन नुयोमोन आरोना बे मोनसे मा होनो गामिनिनो मोनसे निय'ममोन आरो बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो। एलाय दानियाबो नोंथाङा फंनैसो बुंबावलाय?
दा जोंनिया नोरै बायदि ओ दैज्लां दाथ' नै जेनेबा हाल जांख्रानि बा नोरैबायदि फैयो। ओ सिगांनि दिनावथ' जों गासिबो सावरि बादालि जालायोमोन। ओमफ्राय बे थ' बेनि उनावबो ओ जायनि न'खराव हाल जांख्रा जायो। ओ गोदोनि दिनाव थ' बांसिनानो गामिसेनि मानसिफोरानो न'सेयाव ज'मा जाहैनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो ना। दानियाथ' इफोरबायदिखो नुनो थांला। आरो गावबा गावनि समखौबो बयबो होसोनानै थाङो। आरो
उम
ओ गोदो जायबा लाइमोनफोराबो दि बेफोरबायदि नांथाबोमोन। दानिया इफोरबायदि नांथाबनायनि समबो गैला। गाव गावनिखौल' साननानै थायो। ओरै बायदि ओ
उम
ओमफ्राय जोंनिया ओरैबायदि ओ दा लिरना फैबाय जोंहा दा जौगानाय दावगानायनि जुग नालाय ओ इ बांसिनानो जा-जायगाफोराव गुबुन गुबुन जायगायाव थायो। जोंनि गामि ओनसोलनि मानस सिफोराबो दाउन ओनसोलाव थाहैग्रा जाबाय। इनिखायनो जायबा सावरि बादालि जालायनाय बेफोरबोथ' खमायलांगासिआनो फ्राय गैलानो। होनना बुंनो हायो दानिया बांसिनानो हाजिरा लाना हानै गायो। आरो गोदोनि गोदोनि बायदिथ' ज'मा ज'मा खोथिया फुला माइ गायला।
ओं औ
उम नोंथां नोंथांमोननि जिथ' बेफोरबायदि गैया जानो हागोन ना? एसे खमायलांजोबबाय
खमायलांबाय जोंथिंबो औ औ दानियाथ' समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। उम जोंनि बर'फोरनि ओ फोर ओ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।